औ
नोंथाङा मा खालामदों दायो? नोंथाङा फ्रि दङबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम
दे नों नोंथाङा बुंनायसै मा आयदानि सायाव सावरायनो?
जोङो आबहावा आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा
खोनागासिनो आं औ नोंथांआ खोनायाखै नामा?
औ खोनादों नोंथां
जों आबहावा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जे जोङो आबहावाखौ माबोरैहाय संरैखाथि खालामनो हागोन?
औ हागोन नोंथां जों ओरैनो आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय जि नुथाय बेखौनो आबहावा होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
आबहावाया मा खासे जोंनि थामहिनबा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय गोबां गाज्रि थामहिनबा गाज्रि थासारि सोमजिनो हमदों आरो दा बेफोरो सुबुंफोरा माखासे रासायनारि मुवा बाहायनाय बा माखासे केमिक खेलारि मुवा बाहायनायनि जाउनाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायै गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव हाग्रा बा अरनबारिनि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै सुबुंफोरा बैयाव थानो थाखाय न' लुहैनाय बा बै न' लुहैनायाव जोंहा माखासे बिफां लाइफाङा गोबां खहा जानो हमो आरो बेनि जाउनावबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांनो हम दों दा बेफोरबायदि गाज्रि जालांनो हमनाय हाबाखौ जोङो माखासे आदब खायदा बाहायनानै जोङो होबथानो हायो आरो जेरै बबेबा जायगायाव जुदि जोङो गोबां बिफां लाइफां दानफैदोंबा बै जायगायाव फेनायब दानै फुलि बिफांफोर गायफि नांगोन बा जोङ मसे रायनारि मुवा बा केमिकेलारि मुवा बाहायनायखौ जोङ होबथानो नांगोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां गामि ओनसोलफोराव थांनानैहाय जेरै बिफां लाइफां गायनायनि मुङै जों मेल खालामनो हायो आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङ बेफोरबायदि हाबाफोरखौ जों मावनो हायो आरो नोंथां औ दा नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा एसे फोरमायनानै होदो। जे नोंथांनि मोनदांनायाव जे जोङो आबहावाखौ माबायदि रैखा खालामनांगोन बा माबायदि जोङो मोजाङै लाख लाखिनो नाजानांगोन।
बिनि सायाव आं एसे बुंसै । जाब' जायाबाबो नोंथाङा बिजिरनानै होबानो जागोन। आंनि बादिब्लाथ' आबहावाखौ गुबुंलले खालामनाय गाहाय दायनिगिरियानो मानसियानो नङा होमबा दा जोङो आबहावा औ सुस्रांनांगौबा। मोजाङाव लाबोफिननांगौनि गाहाय बिबानगिरिया बो मानसि जांगौ ना दा जोङो आबहावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो बिफां लाइफां बिफां गायनांगोन। अब्लासो जोंनि आबहावानि बारहावाया गोग्गोयै थागोन। ओ बिनि अनगायै बो नोगोर सहोरफोराव संसार जानाय माखासे मानसिफोरा। गारनाय लामा सामायाव गारनाय दाखोर दालाफोरा सेवनानै जोंनि बारहावाखौ गुबुंलाय खालामो। दा जों बेफोरबायदि गारनाय। दाखोर दालाबफोरखौ दासटबिन हाखरफोर जावनानै गारोब्ला आबहावाया एसे अब्लाबो रैखाथि जागोन होननानै आं सानो आरो ।
थारैनो सैथो।
ओं दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा माने आङो बारा इसेबां मानि गुवारै मिथिजोबनो हायाखै आरो?
औ थारैनो दा जोंथ' आबहावाखौ रैखा खालामनो होननानै बुङोब्ला दानिसो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै आबा आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनि गाहाय दायनिगिरिया मानसि । नङा होमबा नोंथां? बेथ' थारैनो दा मानसियानो जों गाज्रि खालामदों जेब्ला जों मानसिफोरानो जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिफिननो थाखाय जोङो गोख्रों थांखि लानो नांगोन दा गोख्रों थांखि लायाबा जोंनि थामहिनबा दानो जोङो बा जोंनि समावनो जोङो बे मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनानै लायोब्ला जोंनि इयुन समनि बा इयुन जोलैफोरा जे बेफोरबायदि समायना मिथिंगायाव थांनानै थानाया गोब्राब जानानै फैगोन । जे मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइ फां गैयाब्लानो जों सुबुं माहारि थामहिनबा मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जिउ गोनां जिबि बा बिफां लाइफां गासैबो बिफांनिनो जोंनो थामहिनबा जोंनो आबहावा मोजांनि गोनां थि नांगौ आरो । दा बेखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय औ जों गिबियावनो बुंगोन जे सुबुं माहारिया जे माखासे जेरै बिस गोनां बेसादफोर बा रासायनारि केमिकेलारि मुवाफोर बेफोरखौ जों होबथाथारनो नांगोन आरो अब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो सुदेम जागोन । जेरै जोङो माखासे कारखानाफोर फसंनो थाखाय बा जोङो माखासे गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर गायसननो थाखाय जोङो मा माखासे बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायनाय जायो बैफोर दानफायनायनि जाउनाव बिफां लाइफाङाबो जोबस्रांलांनो हमबाय लोगोसे इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे बा कलकाराफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोराबो जोंनि आब वाखौ गुबुंले खालामनो हमो आरो । दा बेफोर गुबुंले खालामनाय गुबुंले जानायनि जेंनाखौ जोंनो सुस्रांनो थाखाय गोख्रों राहा लानो नांगोन बे गोख्रों लाहा राहा लानायखौ जों गासैबो सुबुं माहारिया खौसे जानानै जोङो थामहिनबा बिफां लाइफां गायनायखौ बारायनो नांगोन आरो जोंनि ओनसोलफोराव जे बिफां लाइफां गायनाया ख खम जादोंब्ला बै गामिफोरावबो माखासे सुबुंफोरा बा गामिनि सुबुंफोरा जमा ज नानैहाय जोङो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ लानो नांगोन खोनादोंना नोंथां औ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जे आबहावानि थासारिया माबायदि सोलिगासिनो दङ बेखौ एसे फोरमायनो हा गोनना
औ हागोन नोंथां
औ
दा जोंनि जायगायावबो आबहावानि थासारिया बारा मोजां नङा होननानैनो बुंजासै नोंथां मानो होनना बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो थाग्रा जायगानिबो गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां जाउनाव जोङो बिफां लाइ बिफांखौ फोजोबस्रांनानै बैफोर बायदि जायगायाव न' बां लुनानै लामा सामा बानाय फायनानै दारिम हिरि फसंथान गायसननानै जोङो संसार जानांगौ जानानै फैबाय
थारैनो सैथो
खालामनायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया गुबुंनो हमदों आं बेखौ हमदांनो हादों आरो नोंथां दा जोंनि बे गारि मथर बा फाइनाय उखुन्दै खुग्लुंनाय गोसा सोदोबसावन जानाय बे बेफोरनि जाव नावबो सोदोब गुबुंनाय माखासे आबहावायाव हेंथा होनायखौ आं नुबोगासिनो दङ आरो
नोंगौ थारैनो
औ दा जोंनि जायगायावबो बेफोरबादिनो सोलिगासिनो नोंथां दा जोङो बेखौ होबथानो थाखाय खाय राहा लानायानो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो।
नंगौ थारैनो।
दा जोङो गासै औ दा जोङो गासैबो सुबुं माहारिया खौसे जानानै मावोब्ला बेफोर गासिबो खामानिया जाफुंनानै फैगोन। आरो जोंनि आबहावया रैखाथि जागोन। बेखौ आं आसा खालामो आरो ना। दा नोंथाङा आंनि बुंनायाव माबा फोर बुंनांगौ दङ नामा?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथोखौनो बुंदों नोंथाङा। जे जोङो जेसेबांनो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांलांनो हमदों एसेबांनो जोंनि नांगौआबो बांदों बा जोंनि नांगौ खौ सुफुंनो थाखाय जोङो माखासे मिथिंगानि बेसेन गोसा सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांदों नङा हो म्बा नोंथां? थामहिनबा औ जोंनिया जेब्ला थामिनबा जोंनि मुलुगा बिगियानारि जौगानायजों जोङो सोलायनोबो हमदों बा बे सोलायनायनि बिथि ङाव जोंनि जेब्ला जों जोंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो मिथिंगाखौनो फोजोबस्रां
हेलौ नोंथां नोंथांनि रावखौ आं मोजाङै खोनानो मोनासै?
औ खोनादों ना नोंथां?
औ दासो खोनादों बुं? औ खोनाबाय नोंथां।
हां लानायाव जोंनो अक्सिजेन गेसनि गोनाथि जायो।
औ सैथो नोंथां बेथ'
थानायाव बा जों जिउ गोनां जि-जिफोरा थांनानै थानायाव गोब्राब जेंना नुजाथिगोन। बेनि थाखायनो जोङो औ बे बेफोरबायदि थामहिनबा फोस‌ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनायखौ जोङो होबथाथारनांगोन। अब्लासो जोंनि बे गुवार मि थिंगा बिखाया गोजोन सुदेम जागोन आरो। नङाब्ला जोङो इयुनाव थां थांनानै थानाया गोब्राब जानानै फैगोन नोंथां।
औ सैथो।
औ थारैनो नोंथां। अब्ला नों थां जों जे मिथिंगानि सायाव बा माबायदि खालामोब्ला बा माबायदि आगान होयोब्ला जों मोजां खालामनो हागोन बिनि सायाव जोङो गोबां नोंथां। थां बे समावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि सावरायनांगौ समाबो जानानै फैबाय
दे जागोन दे नोंथां। होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै दे दे